मा खालामदों नोंथाङा
औ दङ औ न'आवनो दङ आङो
नंगौ नोंथां
औ नोंथांजों दिनै दोरोंनि बागै एसे सावरायनि नामा
दे जागोन दे नोंथां सावरायजायो
औ जों दोरों होनना बुङोब्लाथ' जोंनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ राहा बेफोरनो गोलैयो नङा होमबा
नंगौ नोंथां थारैनो
औ जों जोंनि गाननाय जोमनाय होनना बुङोब्ला माबायदि मा मा जों गानो जोमो बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायलाय
नंगौ नोंथां जोङो गाननाय होनना बुङोबाथाय बांसिनखौनो गामसा लोगोसे दख'ना हिन्जावफोरखौ दख'ना गाननायखौ नुनो मोनो आरो गोबांखौनो जोङो बायनानै मोननाय लंपेन्ट ओ होननानै बुङो बेखौ गाननायखौ नुनो मोनो
नंगौ
आरो बेफोरखौ जोङो गोबांङानो माने गामसाफोरखौ न'फोरावनो दानानै गाननायखौ नुनो मोनो आरो दख'नाफोरखौबो दानानै गाननायखौ नुनो मोनो थेवबो माने गोबांखौनो बायनानैबो गाननाय नुनो मोनो नोंथां नोंथांनि ओनसोलावबो माबा माबायसा गाननाय जोमनायखौ मोनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ नंगौ जोंनिथिंजायबो बेफोरबायदिनो आगोलनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय अग्रंन दख'ना लांगा दख'ना गामसा बेफोरखौ बांसिन गाननायखौ जों नुनो मोनो
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बुंनायसै नोंथां
बेफोर गामसा दखनाफोरखौ जोंनि बर' आइजोफोरा गावनि आखाइजोंनो दानानै गावनो दिहुनो
नंगौ नोंथां
औ
नोंथाङा दानाय लुनायाव माबाफोर मा रोखोम मुवाफोरखौ एबा बाहायनाय जायो बुंनो हागोन नामा नोंथां
औ नंगौ नोंथां दानाय लुनायावथ' जोङो गुबैयै खुन्दुं नांगौ खुन्दुंखौ जोङो औ बायदिसिना मिथिंगानिफ्राय जोङो दिहुननानै लानाय जायो जेरैबायदिहाय जोङो इन्दि खुन्दुं होनना बुङोब्ला लाथा एम्फौनिफ्राय जोङो जा फिथोब खायो बै फिथोबनिफ्राय जोङो इन्दि खुन्दुंखौ एबा इन्दिखौ लुनानै जोङो इन्दि सि दानाय जायो
नंगौ नोंथां
औ थिग बेफोरबायदिनो जोङो सि दानायाव गोबां आगजु बाहायनाय जायो जेरैबायदिहाय जोंना औ इसान दं मुस्रा दं जेनथोर बेफोरबायदि बायदिसिना जोंना आगजुुनां औ आगजु नांगौ जायो सि दानो थाखाय
सालखुन्थाखौबो बाहायनाय जायो नामा नोंथां?
औ नोंथां नोंथाङा थारखौनो बुंदों जोंना सालखुन्थाखौबो जों बाहायनाय जायो
नंगौ नोंथां
औ
नोंथाङा बुंनाय बदिनो बेबायदिनो गोबां बायदिसिना आगरफोरखौ एरनायखौ नुनो मोनो नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
नोंथाङा माबाफोर आगरनि मुं बुंनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां थारैनो बुंनो हागोन जोङो आगरनि मुं होनना बुङोब्लाथ' बायदिसिना आगर दं जोंहा जेरैबायदिहाय दिंखिया आगर हाजो आगर बि बिबार आगर थाइगिर बिबार आगर बिसा आगर बिब्दिनो गोबां आगरफोरखौ जोंनि आइजो माहारिफोरा गावनि सानदांथिजों एबा गोसोनि मोनदांथिजों गावनि साननाय हनायफोरखौ गावनि सि दानायाव बेरखां होनायखौ जोङो नुनो मोनो
नंगौ नोंथां
औ
थारैनो बेफोर गाननाय जोमनाया मिथिंगादों समायखांहोयो ना नोंथां
औ नोंथां थारैनो समायखां होयो
नोंथाङा मा रंखौ मोजां मोनो नोंथ बथां
औ नोंथां आङो मा गाबखौ मोजां मोनो होनना बुङोब्ला गोथां गोमो गोरलै गोसोम बेफोर बायदिसिना गाबखौ आं मोजां मोनो
नोंगौ नोंथां
औ
गोजा गोजा गाबाबो जोबोद
नंगौ-नंगौ थारैनो
आरो गोमो गाबखौथ' जोबोद साबसिन नुयो हिनजावसाफोरनि दख खनायाव जोबोद मोजां नुहैयो नोंथां
नंगौ-नंगौ नोंथां थारैनो लोगोसेनो हौवा माहारिफोराबो गावबा गावनि रोंगौथिखौ एबा गावनि न'खरखौ सालायनो थाखाय बायदिसिना हेबो गावनि आ आखाइजों हेबो एबा आगरबो होयो औ जेरैबायदिहाय धारा होयो बायदिसिना गिसिब हयो औ गिसिबावबो गिसिबावबो जों बायदिसिना आगरखौ नुनो मोननाय जायो
नंगौ नोंथां गोलोम बोथ बोथोरफोराव गरम जाबा गिसिबखौ जोबोरैनो बाहायनायखौ नुयो नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो नंगौ बेफोरबायदिनो जेरैबायदिहाय हौवाफोरा फोथाराव हालेवनो थांब्ला एबा गरम बोथोराव आलि दानो थाङोब्ला खफ्रिखौबो नांगौ जायो
नंगौ नोंथां
औ बै खफ्रिखौबो हौवा माहारिफोरा गावनि आखाइजोंनो हना लानायखौ जों नुनो मोनो
नंगौ नोंथां बिदिनो हिनजाव माहारिफोराबो ओ फोथाराव ना गुरनो थाखाय जेखाइखौ ओ जेखाइ नांगौ जायो बेफोर खौबो न'आवनो आखाइजों बानायनाय खौ नुनो मोनो नोंथां
नंगौ-नंगौ थार
आरो ना लानो थाखाय खबाइखौबो औवाजोंनो औवाखौ बाहायनानै आखाइजोंनो बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां
नंगौ-नंगौ नुनो मोनो जोंनिथिंजायबो नुनो मोनो थारैनो
नंगौ नोंथां
औ लोगोसे जोंनिथिंजाय खफ्रिखौ बै थख' बिफांनि बिलाइ एबा जायखिजाया प्लास्टिकखौ होनानै औवाजों हनानै जोङो लानायखौ नुनो मोनो
नंगौ नोंथां
औ
नोंथांनि ओनसोलाव हिन्जाव माहारि हिन्जावफोरा मा रोखोमनि गाननाय जोमनायखौ गानो आरोबाव एसे मोजाङै फोरमायबावनो हागोनना नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो। जोंनि थिंजाय दानि मुगायावथ' ओ बेफोरखौबो बाहायसै आगोलनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय बिब्दिनो आं दहायनो बुंलांखानाय बायदि लांगा एबा दख'ना औ एबा खुदियाफोरा बेफोरखौ बांद्राय बाहायनायखौ नुनो मोना खुदियाफोरा हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै मोननाय हाफ पेन्ट एबा सुरेदार बेफोरखौ बांसिन बाहायनायखौ जों नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां।
औ
जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो सुइटार ओ बहुथ गाननायफोरखौ नुनो मोनो गोजांबो बोथोराव। बेफोरखौ बांसिनै जोंङो बाजारनि बे बायनानै लाना फैना गाननायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ
नोंथांमोननि ओनसोलाव औ बुंनायसै नोंथां
थां दे बुंजागोन दे सोंलाय
नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ हौवासाफोरा मा मा गाबनि गामसा गानो नोंथांङा बुंनो हागोन ना?
औ नंगौ थारैनो जोंनिथिंजाय गोबां रोखोमनि गाबनि गामसा गानो मानोना साफ्रोमनिबो गाबनि सायाव मोजां मोननाया गुबुन गुबुन जायो। सोरबा गोमो गानो। सोरबा गोथां गोथां गानो सोरबा गुफुर गानो सोरबा गलाब गानोव थिग बेफोरबादिनो बायदिसिना गाबखौ बायदि बायदि एबा गुबुन गुबुन सुबुंफोरा गाननायखौ जों नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां।
औ आरनाइनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायथिनो हागोन ना?
नंगौ नोंथां आरनाइखौबो जोङो जोबोद समायना नुयो।
औ नंगौ।
सान सानफ्रोमबो जोङो आरनाइखौ लानायखौ नुनो मोनो बेखौ गोदोनायाव लायो। आलायनानै जोबोद मोजां मोजां नुयो नोंथां। बेखौ आरनाइखौ बायदिसिना गाबजों जों लोगोसे आगर होनानै बानाय जायो जायो नोंथां।
औ नंगौ।
गोजा गोमो गोथां बायदिसिना ना गाब होनानै बानायनाय जायो नोंथां। बेखौ जोङो गोबाङैनो बायदिसिना फोरबोफोरावबो लानायखौ नुयो नोंथां।
नंगौ नंगौ थारैनो।
नोंथांनि ओनसोलावबो बेबायदि नुयो नामा नोंथां?
औ नोंथां थारैनो लोगोसेनो आरनाइखौ गोथारनि नेरसोन एबा गोहोनि नेरसोन एबा मान बावनायाव जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो जेब्ला सोरबा सासेया गुबुन सासेखौ मान बावो अ अब्ला जों जोंनि ओनसोलाव आरनाइखौ होनायखौ जोङो गमामायैनो नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां। थारैनोब आर'नाइखौ खोनानो मोननाय एबा आगोलनि आबै आबौमोनहा बुंनाय बादियै बहाबा दावहा नांनो थांबाबो आर'नाइखौ हरसिनि गेजेरावनो दानानै गानहर गानहरनायखौ थारैनो नुनो मोनोमोन होननानै खोनायो नोंथां ।
नंगौ नंगौ थारैनो नंगौ नोंथाङा थारखौनो बुंदों। दे बिदिब्ला नोंथां औ दिनै जों बेखिनियावनो फोजोब थनोसै नामा?
नंगौ नोंथां। थारैनो।
औ। दे बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथां औ दे। नोंथ'।